अ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना
औ दंथ'यो दे नोंथां
औ आं दा नोंथांजों मोसौनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
अ औ हागोन दे नोंथां नोंथाङा मोसौनि बादै मा मिथियो एसे फोरमायलांगोन होनना आं खावलायहरबाय नोंथां
मोसौ होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां मोसौआ जों गोबां खामानियाव होयो मोसौखो आरो मोसौखौ जोङो मसौथ' जों दुब्लियावलाङो दा मोसौखौ जोङो फ्राय फिसियो आरो जों सुबुंफोराव बयबो मानसियानो
ओमफ्राय
नोंथाङा एसे खाथियाव लानानै रायज्लायबा हामगौमोन नामा एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथां
न 'आथ' गांसो जाना थांना थायो नङा होमबा
औ
मोसौआ गोबां रोखोमनि दङ कालारा
औ
रङा माने बबेबा गुफुर थायो बबेबा गोसोम थायो आरो बयबा मुगा गाबनि थायो बेफोरबायदिनो आरो दा
औ
मोसौनि खामानिखौ आं माबाग्रोनोसै गिबियावनो मोसौआ जोंनो मानसिफोरनो माबायदि खामानियाव होयो।
औ
मोसौआ जों जोंनि खामानि मावनायफोरा जाबाय जोङो मोसौ थ' हालुवाजों हाल एवनो हायो आरो
औ
बिदिनो मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो
औ
जों बे गाइखेरजोंनो बायदिसिना बानायनो हायो गाइखेर दाखा आरो मा होनो बेखौ गाइखेरखौ जों फाननानै फैसाबो खामायनो हायो
औ
मोसौखौ फाननानैबो जोङो फैसा खामायो आरो आरो बिराद मुलाम्फा जायो आरो मोसौआ जोंनो जोबोद खामानियाव होयो
औ औ।
न औ मोसौखौथ' जोङो। सिगांनिफ्रायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बे मोसौखौ जोङो। निजिनि न'आवनो जोङो नुबोखानाय जुनार। नोङा होमबा?
औ औ।
मोसौखौ जोङो। बयनिबो न'खराव नुनो मोनो नङा होमबा। मोसौखौ जोङो मानो फिनांगौ मानि थाखाय मोसौखौ जोंनो नांगौ। बिनि थाखाय आं नोंथांनि सेराव आङो फंनैसो खिन्थालांसै। नङा होमबा? दिनै आङो मोसौनि बारैनो आङो बुंनोसै। दा मोसौखौ जोङो। न'फ्रोमबो न'खराव जोङो मोसौखौ नांगौ जायो। मानो होनोबा जोङो मोसौआ जोंनि थाखाय। जोङो मोसौखौ लो खिबो होननानै बुङो नङा होमबा। जोङो मोसौखौ जोङो गिबियावनो मोसौ गायखौ लाजेनो। मानो होनबा मोसौ गायनिफ्राय जोङो फिसा बारायलाङो नालाय। ओंखायनो जोङो मोसौ गायखौ जोङो फिग्रो जेनो। जायनि जाहोनाव जोंनो मोसौजोंनो जोङो हालेवनानै गोदोनिफ्रायनो हालेवनानै जोङो। न'खर सालायबोदों आबाद मावबोदों। बेफोरबायदिनो जोङो जौगानाय जौगानाय थाखोसिम जोङो फैनो हादों आरो। बे मोसौ मोसौनि दारैनो नङा होनोमबा? जोङो मोसौ गायया फिसा आजायनायनि उनाव जोङो। ओ मोसौ दामब्रानिफ्राय जोङो जागायनानै जोङो हालेवलाङो। दा बिदिनो मोसौ गाय फिसियोब्ला मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनजायो नङा होमबा। गाइखेरबो मोनजायो। फारसेथिं बे गाइखेरजोंनो जोङो। गोबां रांबो खामायनो हायो। बे मोसौ मोसौजोंनो जोङो मोसौखौ मासेल' फियालासिनो मानै माथाम। मोसौ गाय फियोबा जोंनि न'खराव गोबां। ओ गाइखेर मोनोब्ला जों बे गाइखेरखौनो फाननानै बेजोंनो खरसा खालामनाय। जायो आरो नोङा होमबा नोंथां जोंनि थायसे थाइनै मुलाम्फानि थाखाय। गाइखेरखौ मोनलोंबाय गाइखेरजोंनो जोङो। गाइखेर दाखा बानायनानैबो जों फाननो हायो। साना बानायनानैबो जों फाननो हायो। गाइखेरनि दारैनो जोङो खिउबो बानायनानै जों फाननो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बिनि थाखायनो जोङो मोसौखौ फिनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो। ह
नोंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोंथ' गोदोनिफ्रायनो मोसौ फिसिनानैनो बिदिनो हालुवा दामब्रा बानायनानै जोङो एवबोबाय। दिनै बै समावथ' ओ दानि मेसिनारि टेक। क्टर सेक्टर बेफोरबायदि गैयामोन ना दासो जोङो। ट्रेक्टरनि आदबजों जोङो बैग्यानिक आदब जों जोङो दानि जुगाव आबाद मावो नङा होमबा नोंथां। ओंखायनो जोङो गोदोनिफ्राय। ओ जिर' थाखोनिफ्रायनो लाथिख' थाखोनिफ्रायनो जोङोे ओ मोसौजों हालौवनानै जोङो बेखिनि ओ थाखोसिम जोङो जौगाबोनानै दा दासो जोङो बैयगानिक आदबनि ट्रेक्टरफोरखौ मोनबाय आरो। बिदिनो जोङो मोसौखौ फाननानैबो गोबां फैसा मोनो। जेरै मोसौ मासेनि दामा। नों खमैबो ओ जि रोजानिफ्राय। जिबा रोजा नैजि रोजा मोसौ लायो मोसौ नङा होमबा मोसौआथ' जारसिबो थायो बेनिफ्राय आरो दिसिबो थायो नङा होमबा नों
औ औ औ।
औ बे मोसौनि दारैबो जोंङो गोबां थाखा फैसा जोंङो खामायनो हायो आरो। बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौनि खियाबो। गोनांथार बे गोनांथार होननानै जोङो सानो आरो मोसौ खियानो जोंखौ गोबां हासार होयो। बे मोसौ खिजोंनो जोङो आबाद मावनानै औ। आबादाव जोङो हासार होयो मोसौनि खियानो जोंनो गोबां। खामानियाव उदाय होयो आरो। बेफोरबायदिनो आरोबाव मोसौनि बिगुरजोंनो सामब्रा बानायो। बायदिसिना ओ बानायनायबो जायो आरो।
औ।
मोसौनि दारैनो गोबां बुस्थुखौबो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिदिनो मोसौ मोसौखौ ओंखायनो जोङो न'खर न'खर जोङो फिनानै लायोबा जोङो खामानियाव गोबाङावनो आरजानायखौ जोङो नुयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ। ओंखायनो जोङो गा बयबो मोसौ फिनो जोङो बयबो गोसो होनांगौ आरो। जोंङो गाइखेरबो मोनजाबाय मोसौनि। ओ गाइखेरबो मोनजाबाय बेखौनो जोङो गाइखेराबो ओ से लिटारावनो। जेनेबा द'जि द'जि ना? से से लिटारावनो द'जि थाखा मोनोब्ला आरो बिदिनो मानै माथाम मोसौआवथ' जोङो खमैबो ओ थाम लिटार ब्रै लिटार बेफोरबायदि मोसौनि गाइखेर खौ जोङो सानफ्रामबो फाननो हागोन नङा होमबा। बेजोंनो जोंङो न'खर सुंथानो हायो आरो। बेजोंनो जोंनो नांनायनि थाव संख्रि बानलुनि खरसा खौ जोङो बे गाइखेर फाननानैनो जोङो मोननाय जायो आरो उम ओंखायनो जोङो मोसौ फिनो बयबो आवगायबोनांगौ आरो दानि जुगावथ' जोंङो मोसौ फिनायखौ जोबोरैनो खम नुबाय।
औ दा ओंखायनो बयबो दानि समाव मोसौफोरखौ फियोबा साबसिन जाफिनगौ होननानै आं सानो आरो औ। दानि जुगाव ओ मोसौनि हासार मोसौनि खिखौ हासार महरै बारा बाना बाहायला जायनि जाहोनाव दिनै ओ माबाजों बैगानिक आदबजों बानायनाय रासायनिक हासारफोरखौसो जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेफोर रासायनिक हासारफोरा जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि खामानिसो मावो नङा होमबा नोंथां औ ओंखायनो जोङो हायोब्ला जोंनि जायगानिनो ओ जोङो मोसौनि खिखौनो जोङो जुदि हासार बानायनानै बेजोंनो जोङो आबाद खेथियाव आबादाव होयोब्ला जोङो गोबां हाबजानायखौ जोङो मोनगोन आरो देहानि थाखायबो बांद्राय गाज्रि गोहोम खोलैनाय नङा होननानै आं सानो आरो औ
मोसौनि खिया
दा ओंखायनो नोंथांङा बेनि बादै औ
मा होन्दों नोंथाङा
फंनैसो नोंथाङा बेनि बादै फंनैसो बुंबावगोन नामा?
जोंथ' मोसौजों माने मेचिन गैयाब्लाबो जोङो मोसौजों मारानबोनानो हायो माइखौ नङा होमबा नोंथां? सिगांथ' गोदोथ' मानि मानिखौ मेचिन गैयामोन नालाय जोङो मारानखौ माबो फोर मोसौजोंनो मारामन नायोमोन दा दिनैनि जोङो मोसौजोंनो आराम नानो हायो।
औ
आरो जोङो मोसौआ जों जोबोद खामानियाव हेरो
औ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ दा जोङो सिगांनि दिनावथ' मोसौजोंनो गोबां बिदिनो माब्रै माबा ओ द'थाहालागै जोङो लोगो जुरिनानै जोङो मोसौ माइ मारा होनाय बेसर मारा होनाय सबायाइ मारा हो होननाय बेफोरबायदि जोंङो उन्दैनिफ्राय नुबोदोंमोन नङा होमबा। औ बिनि थाखायनो मोसौआ जेरावबो उदायो जेरावबो खामानि होयो होननानै आं सानो आरो नोंथां। अ टाइमा बेसे जाखो होनबा नोंथां?
नोंथाङाबो न'आव मोसौ फिसियो नामा?
औ मोसौखौ जोङो ओरैनो गाइखेर जानो थाखाय जोङो फिनानै लानाय जायो आरो नोंथां। जोङो गाइखेरखौ गुबुनाव ओ बायनाङि बायदि जोङो गाइखेर जानो थाखायनो जोङो मोसौखौ फिनाय जायो आरो होमबासो जोङो गाइखेर गाइखेरजों लोगोसे जोंनो नांनाय हासारफोरखौबो जोङो मोनगोन ओंखायनो जोङो बे मोसौखौ जोङो न'खराव माफा मानैबाबो जोङो फिनाय जायो आरो नोंथां। औ
नंगौ नोंथां।
दा बिदिबा जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होनोमबा नोंथां। दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'ना लानाय जानोसै नङा होमबा नों
जोबद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों
गोजोन